हेल' औ ओफ्राय मादों।
मैना
औ खोनादों।
दायो नोंथाङा दसे सम रायलायनो। हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां।
औ दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। जोङो हाग्रानि मैगं-थाइगं ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायजागोन सावरायजागोन नोंथाङां।
दायो हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो दा दैज्लां बोथोराव मोननाय।
उम
थास' बिबार थास' आथिं। आरो बेफोर बायदिनो गोबां बायदि हाब्राङाव दैसाफोरनि हाब्राङाव रज'नाय साम' लावथि गोबां रोखोमनि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो हाग्रानिफ्राय खांनानै ओंख्रि जानाय। जाजानाय मैगं थाइगंफोर दं आरो
औ औ
दायो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे हाग्रानि मैगं जोंहा बे समायना रमायना थास' बिबारखौ माजों संनानै जायोब्ला गोथाव जायो बा माजों संनानै जायोब्ला नोंथाङा गोथावसिन मिलौहाबनाय मोदोमफ्रु गोथाव मोनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां थां
हागोन हागोन नोंथां
औ
जिहेथु थास' बिबार ओंख्रि जानायनि बाथ्रा ओ बेथ' थास' बिबार होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि बर' सुबुं जिउजोंनो सरजाबनानै थाखानायखौनो होननांगोन मानो होननानै बुंबा माने हाग्रानि मैगं मैला बा जि माखासे माखासे जि ओ माने गोरलै गोरलै ना बिदिनो खांख्राय साम' बेफोरबायदिखौ नागेरनानै जानाया जोंनि माखासे दोरोङारि हिसाबै सोलिबोखानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो आथिखालावबो जोंनि गेजेराव बेफोर सोलिगासिनो दङ दा बेनि गेजेरावनो मैगं मैलानि गेजेरनिफ्राय जे थास' बिबारनि ओ ओंख्रि जानायनि बाथ्रा बेखौहाय नोंथाङा मिथिनो लुुबैनाय बायदियै आङो फोरमायनानै होनो सानबाय
औ
थास' बिबाराथ' माने जों ओंख्रि खौ मैगं मैलाखौ खांथिंनानै जायो हिसाबै मैगं मैलानि गेजेर फोरनिफ्राय थास' बिबाराबो मोनसे मख'जाथावथार नै दाबादि दैज्लां बोथोरावनो जोङो थास' बिबारखौ जायो
औ
बिराद गोथाव जायो थास' बिबारा दा आङो ओ थास' बिबारखौहाय आं हिसाबै माने अखा अखा हानाय समाव जानो साबसिन मोजां मोनो
औ नोंथां
सानदुं दुंनायनिफ्राय माने बेखौ अखा हानायावसो साबसिन जानो मोजां मोनो आङो मानो होनना बुङोबा माने थास'खौ माने जों सङोब्ला ओरैबायदि थास' बिबारखौ जोङो सङो जे बेखौहाय जोङो ओ नागिरथिंनानै खानानै लाबोग्रोगोन थास' बिबारखौ गिबियावनो बा खाथि खालावहायथ' जोंहा गोबाङानो माने थास'खौबो आबाद खालामसै दा बे हिसाबै बै ओ आबाद खालामनायानो हक बा माखासे लामा सामा बारि बा गुबुन गुबुन दुब्लिबारि फोथारबारिनिफ्राय खानानै लाबोनायानो हग जिहेथु थास' बिबारखौ लाबोबाय लाबोखांनायनि उनावहाय बेखौ सायनाय समाव जोङो ओ जिहेथु थास' बिबारा मानो दै बेनिखायनो जोङो खायफाया बेखौ हानायनि सिगाङावनो आखायाव थाव गुबै बा थाव गोथां होनो जायखौ जों ओंख्रि संनानै जायो बेखौहाय फुनग्रोनानै लायो खायफाया आरो खाय फाया थाव फुनाब्ला प्लास्टिकखौ आगसिथिंबो आगदाथिंबो फारनैथिंजायबो गाननानै बेखौहाय हानो थागथियारि जायो आरो।
औ
हानाय समावहाय थास' बिबाराव जे सिङाव मोनसे माने मादा होनो ना मायो बेखौहाय आंबो मोजाङै मिथिया। ओ सिङावहाय मोनसे फिसा सा जंफारफार थायो जे बेखौहाय जोङो ओ सायनाय समाव बख' बख' गारो आरो। दा बेनि उनावहाय जों थास' बिबारखौ ओ मोजाङै नांगौसेबां जखा खानि बा जाय जेरैखि माने संनानै जायो बे रोखोमनि हास'नानै मोजाङै बेनि उनाव जों बेखौहाय सुनानै ओ खादाफोरावहाय बा जोंनि लाग्रा जायगायावहाय मोजाङै दोननानै जों बेखौहाय सर' होनानै लायो आरो।
औ
बेबादिनो संनायनि जिहेथु रोखोम बियो ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन जायो बा सासे सुबुंनि संनायजों गुबुन सासे सुबुंनि संनायजों एसे एनै फारागथिफोरखौ नुनो मोनो आरो। दा बे हिस साबै खायफाया दैखौहाय ग्लब ग्लब माने गोदौहोग्रोयो गिबियावनो बिनि उनाव जेलानाखि दैया एकदमबारे गोदौथारबाय गोदौफुनाय दैयाव बेहाय सिगाङावनो हानानै लाखानाय सर'होनाय थास' बिबारखौ होसननानै मोजां खोबहाबनानै बे बेखौहाय दसे दसे बोखारनानै ओ एरनानै होयो आरो एरग्लिनानै होयो मोजांनो। आरो खायफाया मा खालामो बेखौहाय माने थावखौ सेरनानै पियास बानलु होनानै एसे एवथ्रमनानै दै होसननानैबो बेबायदि राहायैबो संनो हायो। दा जोङो नोजोर होयोबा नुयो माने थास' बिबारखौ बांसिनै बर'फ्रा बा जोङो मैथा होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो माने जोंनि ओनसोलावथ बा आङो ओ थास' बिबार गोजायै जाफेरनाय बेबायदिनो मोनजाफेराखै। गाव हारसिङै संनानै जानाय जिहेथु थास' बिबारजों मैथाखौनो होफानानै जानाय बा बेजों मैथाजों थास' बिबारजोंनि गेजेरावसो ना बा माबा मोनसे ओ बेदर हारिनि बेदर बेफोरखौहाय होनानै जानायखौ जानो मोनदों जितु थास' बिबारजों मैथाखौ बेखौ मोनजादों आरो। दहायसो आं सिगाङाव बुंनाय बायदिनो बिदिनो जिहेथु मोननै रोखोमै संनायनि जि राहाफारि बेनि गेजेराव नों दैखौ होसनग्रोना ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेयाव गारसननाय
बा थाव थावखौ सेरग्रोनानै एव खालामनानै बेखौ मो मोजाङै थुलिनानै संनाय मोननैबो राहायै सङोब्लाबो माने जेलानाखि गोदौबाय गोदौनाय समावहाय जोङो नाजों संगोनबा नाखौ एवफ्रामनानै होसनबाय बा बेदरजों संगोन बा जों बेदरखौ ओ गुबुन सारहाय मोजाङै एवनानै लानानै बेखौहाय होसननानै जोङो जानो हायो आरो।
औ
आङो ओ बेखौ थास' बिबार आरो मैथा बेखौहाय मोननैजों ज' खालामनानै संनायाव गाव गोजाखौबो गोथाव मोनो अब्लाबो माने बेखौहाय अमा मेजेमफोर होनानै जायोब्ला बा अमा बेदरजों जायोब्ला थावसिन जानायखौ मोनो आरो नोंथां। बेबायदि ओ आरो नाजोंबो गोथावानो जायो। नाजोंबो गोथावआनो जायो।
नोंथाङा आरोबाव बेनि अनगायै आंथ' नोंथांनो थास' बिबारनि सोमोन्दै फोरमायनानै होबाय। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि संनायजों बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सङो बेखौहाय गोरोबदों ना गोरोबाखै एसे फोरमायनानै हरोब्ला माने मिथिनो लुबैगोन आङो नोंथां।
औ औ बेनि सिगांनो नोंथाङा दि जि फोरमायहरबाय आंनो जे थास' बिबार ओंख्रिखौहाय माबोरै सङो दा आङो मिथिनो मोनबाय नोंथांनि फोरमायहरनायजों रोखा रोखानो
उम
नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि संनानै जायो बा नोंथावा नोंथाङा माब्रै संनानै माजों लगायदेरनानै जायोब्ला जे गोथावसिन जायो बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय ओ नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आरो ओ जोंनि ओनसोलफोरावहाय
औ
ओ थास' बिबारखौ माबोरै जायो बा माबोरै संनानै जायो होननानै बुङोब्ला दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनियावबो बेबायदिनो खांथिना लाबोनानै दुब्लि फोथारनिफ्राय बा बबेबा जायगायाव आबाद मावनायनिफ्राय दैखांना लाबोनानै ओ संफैयो दा संनायाव नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय फ्राय गासिबो एखे रोखोमैनो आरो
औ औ
बा ओ फ्राय होनबाबो एखे
उम
होनब्लाबो दानि जोंनियावबो जोंनि ओनसोलफोराव आरो बेखौहाय जोङो ओ बेदर हारिजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो दानि दि दानि दिनाव आरोखि सिगांफोर थिग बेबायदिनो जोङो मैथा ना ओ बा ना गोरान ना ना गोरानजों होनाय जानायखौ जोंनाव दासिमबो मोनो बा जोंनि गामि ओनसोलफोराव औ दानायखौ नुयो बा जायो आरो
औ
औ दा संना जानायफोराथ' एखे रोखोमानो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै मोननै रोखोमै संनो हायो ग्लब ग्लब फुदुंनाय दैयाव गारसननानै बेखौ एरफ्लेनानै जोङो होसन्नाय आरो थाव सामब्राम बानलु सेरनानै जोङो लगायनानै संनाय फ्राय नोंथांजों गोरोबो आरो जोंनि ओनसोलावबो जानाया
औ औ
औ दायो जोंहा आङो बेखिनिखौ बुंहरबाय नोंथांनिसिम दा नोंथां जोंहा समाबो बारा गैला रायलायनाया बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
अ जागोन दे नोंथां दे जागोन
औ औ दे नोंथां